हेलौ औ
मा खालामदों?
दं ओरैनो।
अ रायलानो हागोन।
औ हागोन हागोन औ।
दिनैनो बोरमा फिसिनायनि जायखिया जोंङो सोलोंथाइ मोनदोंमोन ना?
औ
बिनि सायाव सावरायनो हागोन दा?
थ' हायो हायो।
औ ओ साराथ' उदालगुरिनि जाहैबाय
अ
ओ दिनै एसे मा मा थप पिकनिसआव सोनार सोनारनानै रायज्लायखो बिनि सायाव आं सोंथि खालामबाय नोंनाव जेनेबा माबोरै फोरोंथाइ होदों
जोंङोथ' गोबां गुवारैनो माखासे फोरोंनो जेनेबा
उम
मानि बे माखासे जोलैनि सोमोन्दै फोरोंदों ओय बिनि बेमारफोरनि बागैसो फोरोंदों
औ
बेमारफोरनि ट्रिटमेन्टनि बागै फोरोंदों
औ
जाहैबाय जोलै बारायहोनायनि बागै फोरोंदों
औ
खासे
औ
सार बागै फोरोंदों
औ।
बाजाराव बोरै माबा खालामबा मा मुलाम्फा जायो बेनि बाग फोरोंदों।
ओ।
अ आं सिगाङावनो जोलै-जोलैनि बागै खोन्थानोसै हा।
औ औ।
ओ। इण्डियायाव भारतआव माखासे ओरैनो थार्टि फर जोलै दङमोन हा सिगाङाव।
औ औ औ।
आ फरटिथ्रि जाहैबाय गोदान माबा सोदेरनानै। ओमफ्राय बोरमा मेन्दाया फर्टिफाइभ दङ जोलैया। ओरैनो नेचारेला फरटिफर जाहैबाय मोनसेया माने आर्टिफिसियेल बानायनाय।
नोंगौ ना उम।
औ औ। दा भारताव बोरमानि ओ गेदेरसिन जोलैया जोलै बुङोब्ला बिटिल थाबाय। ओ
बिथेल।
जमुना फारि थाबाय।
औ।
बै मोनसेया मोनसेखौ बावबाय र' आं। ओमफ्राय माखासेया ओ मिडियाम साइसनि जाहैबाय। जेरै ओ सिर'हि
उम।
ओमफ्राय बे बायदि बायदि दं।
औ। जायखिजाया साराथ' मोजाङैनो फोरोंदों।
औ औ फोरोंदो फोरोंनाया। ओमफ्राय फिसासिनना इण्डियायाव फिसासिना जाहैबाय आसाम गड हिल्स ओमफ्राय ब्लेक बेंगल गद उम।
जानो
बे मोननैया औ औ ओमफ्राय इण्डियायाव
आं सोंनाया ओरैजाय थारमाने बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन बोरमानि मुङा मामोन?
अ बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन बोरमानि मुङा जाहैबाय पिकनिक होनोना।
नंगौ नंगौ थारैनो थारैनो।
ओमफ्राय ओ इण्डियानिबा जाहैबाय आसाम हिल गडस।
औ।
उम बेनो जाहैबाय फिसासिन।
औ इण्डियाननि बांसिन गाइखेर होग्रा बोरमानि मुङा मा?
बे जाहैबाय जमुनाफारि। औ इण्डियानि बा जमुनाफारि। वर्ल्डनिबा सानेन जमनाफुरि।
औ बुहुमनिबा
बुहुमनि
बुहुम सानेन औ राइट
उम
जायखिया ओ दिनै फोरोंनाया जाबाय थारमाने सिंनि बा इसिङारिनि बियाद बियाद माने बिदिनो थारमाने फिलौफोर बा माबाफोर आरो बिनि बागैथ' फोरोंदों नङा होमबा?
औ फोरोंदों फोरोंदों।
ओ
आरो बुहुत‌ सायाव नुनाय बेराम बेखौबोथ' फोरोंदोंना।
औ आं खोन्थागासिनो हा बेखौ ओरै फिलौ बे फिलौआथ' सिङाव थाबाय।
उम
ओरैनो आं माबा नरमेलै खोन्थानोसै हा ओ पेरासाइट होनोना बोरमानि पेरासाइट पेरासाइता ओ ओ बियाब मोननै रोखोमनि बे फेरासाइदा मा सिङाव सिङाव थाग्रा मोनसे सायाव थाग्रा मोनसे।
औ।
सिङाव थाग्राफ्रा जाहैबाय क्रिमि फिलौ फिथा फिलौ।
औ।
ओ बै माबानि माने समफ्लफ्राव थाग्रा फिलौ बायदि बायदि। ओमफाय सायाव थाग्राफ्रा जाहैबाय जेरै सिखो।
औ।
थेमा, उराव।
उराव।
ओमफ्राय थाम्फै दांग्रा बायदि बायदि।
आरो मोनसेया बे माबायाबो खावफियाबो सोनारो नामा?
खावफियाबो बेनो सायाव थाग्रायानो।
औ
दा बेफोरनि ट्रिटमेन्टआ जाहैबाय माखासे फिलौ होबथाग्रा मुलिफोर दङ।
औ
सानिया आलदा सिंनिया मा आलदा।
औ
औ है माने सानिखौ माखासे मुलिफोरजोंनो मुलिफोरखौ दैयाव गलायनानै थुखैयोबानो खारो सानिया।
औ
सिंनिया माखासे मुलि होबानो जाहोबानो खारो माने माखासे मुलि दं।
उम थारमाने मोनसे खोथा हा सार रादि दहाय फोरोंदोंमोन थारमाने जोलैखौ माबोरै बायनांगौ नङा होमबा जोलैखौ मायाव नायनानै बायनांगौ आरो
औ औ
बेखौ गोरलै राहायै जोङो माबोरै बुंनो हायो
अ बेखौथ' बुंनो साना हा ओरैनोथ' जोलैआव मोनसे माबाखौ नोजोर होनांगौ जाहैदों माने जाहाथे एखे जोलैनिफ्राय ओंखारनाय जाया मानि इनब्रिदिं इनब्रिदिं जाया नोजोर होनांगौआ ओमफ्राय ओरै ओ गोदोनाफोरखौ नायनांगौ माने खर'फोरखौ नायनांगौ गंफोरखौ नायनांगौ
औ
बै मोदोमफोरखौ नायनांगौ गोलावफोरखौ गोजौफोर खौ नायनांगौ बिगुरफोरखौ नायनांगौ ओ बिगुरफोरखौ नायनांगौ माने बिगुर खौ नायनानै एसे मोजां माबा अरिजिनेलखौ लानांगौ जायो जाहाथे उनाव प्रब्लेम जाया
औ
जोलैया जाहाथे बेनिया गाज्रि जाया
औ थारमाने जों दहायबो सोलोंनो मोनदों नङा होमबा ओ थारमाने जोलैखौ बिमाखौ बायोबा आरो नङा होनबा?
औ
दा जोङो ओ थारमाने बायनोब्ला मोनसे मोनथाम मोनथाम सिस्टेमाव बायनो हायोबा मोनथाम आयदायाव थारमाने बाजाराव ओमफ्राय जोंनि गामि ओनसोलाव आरो फार्माव
फार्माव
ओ दा बिनि गेजेराव जोङो बांसिनै मुलाम्फा जायो होनोब्ला बबे मोनसेयाव बायोब्ला आरोखि
ओ ओरैनोथ' बे माबाखौ आं रिक्सनि माबा हिसाबै खोन्थानोसै हा
औ
ओ माबायाव अ गिनांगौआ बाजारनिखौ बायोब्ला बांसिन गिनांगौ जाहैदों ओ बेमारा बांसिन ओ जानायनि सन्देरनायनि मानो चान्स थायो बिनिफ्राय गामियाव बायनायना एसे खम बिनिफ्राय गामियाव बायनाया एसे माने जानायनि एसे सान-सानसे एसे एनै थायो ओमफ्राय ओ फारामाव फिसिनाया एकदम माने खमथार माने
ल' ल' ल' रिक्स आरि ने
बेमार जानायनि सान
औ बाङायसिन थारमाने सेफटि आरो ओं औ
आ दा दानिया फारामाव मोनोब्ला माने फार्स्ट सयसा जाहैबाय फारामाव माने फार्ामाव बायनाया मुलाम्फा गोनांसिन जोंनि थाखाय
नंगौ
औ। फार्ामाव बायोब्ला मुलाम्फा गोनांसिन बिनिफ्राय गामियाव बायनाया एसे मोजां माने बेनिफ्राय एसे खमसिन मोजां माने बेनिफ्राय फारामावबो गामियावबो जुदि मोनथाराब्लासो बाजाराव बायनांगौ जाहैदों
औ थारमाने बांसिन दामफोरखौ जोङो फारामाव बांसिन मोनो नङा होमबा थारमाने दामखौ मख'यो बांसिनै फारामाव
फारमाव औ
बोरमा आबाद मावनायनियाव दा गामियारि ओनसोलाव फिसिनाय बोरमाया एसेबाबो खम जायो आरो दामा ओमफ्रायाज बाराव बाजाराव फाननाय बोरमाफोरा्रा एखमबा बेरामफोरबो जायो
बेराम फोरबो जायो औ
औ बुंनो हाया बा गोजान गोजाननिफ्राय लाबोयो नैबेफोरनि थाखाय हाय जोङो बेफोरखौ बायनो नाङा आरो ओमफ्राय गामिनि खौ नोङो मोनथिखा हसिखा बेमार जानाय जायखौ नोङो सारा फोरोंनाय बायदि नोजोर होनानै जोङो बायोब्ला पियर मोनसे एसे मोजां बोरमाखौ मोननो हागोन
औ।
आरो बाजारावबा नों हमनो हानाय नङा ओमफ्राय नायबिजिरनानै बायनानै लाबो ोनांगोन आरो जोङो मोनसे जायगायाव दाबसे जायगायाव बेखौ जिबा दिन बा नैजि दिननि थाखाय हारसिङै दोनथ'नानै बा
औ
कवारेन्टाइन बानायथ'नानै जोङो बेखौ नायबिजिरनांगोन आरोखि बिनि उनावसो बेमार गैयाबा बेखौ जोङो बोरमा आबादनि सायाव जोंनि जिखिनि थाखानाय बोरमाफोरजों समानै हगारफानो हागोन आरो ना होमबा
औ
औ बेखौनो जों बुजिनो हायो नङा हबा दा जोङो आरो दामसिन जाहैबाय बेसेन गोनांसिना जोंना बोरमा फार्म बा बोरमा आबाद मावखानायफोरनिफ्राय जोङो दामसे थननि बायनांगौ जायो आरो औ औ बेखायनो जोङो ो होनो हायो थारम गामियारिनिखौ बायनो नाजाग्रो बिनि उनाव जोंनि बोरमा आबाद मावनायखौ आरो ना
औ